हेलौ हेल' नोंथां औ खोनादोंना नोंथाङा? औ गोजोन मोनाबिलिनि गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथांसिम।
औ नोंथांनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि औ खोनादों।
औ औ नोंथां थारैनो आंनि कल हरनायनि जाहोना जाहैबाय जों दा जे सावरायनो सानदों जेरै जोङो औवानि बागै आर ना जेरै जोङो
औ नंगौ नोंथां
औ जेरै जोङो औवानिफ्राय जेरै जों आइजें आइला जों बर' आखाइजोंनो हेबनाय जोङो बेनि बागै एसे सावरायनोसै नोंथाङा आंनो एसे सम होनो हागोन हागोनना नोंथां? थारैनो बिदिब्ला आं सावरायनोसै नोंथाङा खोनासंलांदो।
औ नंगौ न
औ औवा होनोब्लाथ' जोङो जेरै जोङो बर'फ्रा जेरै बर' जों बर'फोरल' नङा जेरै जोंनि ओनसोलावनो थानाय गासैबो ओ सुबुं माहारियानो जेरै जोंङ आखाइजोंनो हेबनाय जेरै जोङो दाला सान्द्रि होननानै बुंनाय जायो नोंथाङा मिथिगौना नोंथां?
औ मिथिगौ नोंथां
औ जेरै दाला सान्द्रै दाला सान्द्रै नङाब्ला जेरै जोङो- जेरै जोङो माइ माइरंफोरखौ जेरै जोङो जावनानै जानो हानाय नङा बेफोरबायदि आरो। जेरै जोंनो दाला सान्द्रिखौ जों बर'फोरनाव नांथारगौ आरो ना। जेरै बेयो उन्दै जेरै जोङो आगोलनिफ्रायनो आजै आजौ जेरै मिथिबोनाय दाला सान्द्रि बेयो जोंनि बर'नि सिनायथि आरो दाला सान्द्रि होनोब्लाथाय
औ नोंगौ नोंथां
औ आरो बुंनो थाङोब्ला जों जेरै ओ औवाजोंनो बानायनाय जेरै जोङो गासै बेरा जेरै जोङो नालेखर बिफां गायब्लाबो जेरै जोङो बेरा नांगौ जायो गय बिफां गायब्लाबो जोंनो बेरा नांगौ जायो गासैयावबो जोंनो औवानिनो औवा नङाब्ला जेरै जोङो गासै खामानिखौनो जों मावनो हाया आरो ना नोंथां
औ नोंगौ
औ औवाजोंनो जोङो जोङो गासै खामानिखौनो जों मावनो हायो जेरै जोङो औवाजोंनो न लुनाय औवाजोंनो जों न बानायनो हायो औवा नङाब्ला जोंनि खामानि निया जेरावबो जाया आरो ना जेरावबो उदाय रोङा आरो जेरै जोङो औवाजोंनो जेरै सेन खखा बायदिसिना जेरै जोङो जेखाइ खबाय गोबां रोखोम जों जेखाइ खबाइफोरजोंबो जोङो ना जेखायजों जों ना गुरनानैनो जेरै खबायाव लानो हानाय बेफोरबायदि जोंनाव बेबस्था दं आरोना जों बर फोरनाव
औ नंगौ नों
औ आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो गोबां रोखोमनि जेरै औ औवाजोंनो जेरै दाउनि खाथाखआ बानायनाय खादा बानायनाय गोबोर गारनाय खादा आरो जेरै जोंङो गोबां रोखोमनि औवाजोंनो बानायनो हाजोबो आरो ना औवानि आख जु जेरै जोङो धारा होननानैबो बुंनाय जायो धाराखौथ नोंथाङा मिथिगौ
औ मिथिगौ नों
औ जेरै थाराखौबो जोङो थाराखौबो जोङो बेफोरबायदिनो बिसना बिसना जेरै जोङो सांफोराव बैसां फोराव जेरै जों बनाय जायोमोन आगोलनि जुगाव दानि जुगावथ' जोङो गोब बांसिन नुबांलानो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ आरो जेरै जोङो बुंनो थाङोब्ला जेरै जों हाबा हाबा हाबा गिदिर हाबा फिसा बेफोराव जों थारा खौ नुयो आरो ना नोंथां जेरै खैना फजनो थाखाय थारा नांगौ जायो आरो जेरै गिसिब गिसिब औवानि गिसिब बानायो जोङो जेरै बेफोरखौ जोंनो नांगौ जायो आरो औवानि गिसिब थारा बेफोरखौ जोंनो नांगौ जायो आरो जेरै जोङो ओ जेरै मोनसे जोंनि ओ नखराव खर्म जायोब्ला जेरै हाबा हाबाफोर जायोब्ला बाथौफोर दुमनो दुमोब्ला जेरै जोंनि नखराव मोनसेसो फुजा जायोबाथाय जेरै जोङो बाथौ दुमनो थाखाय औवा नांगौ जायो नङा हबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
औ बेरा दुमनो थाख बेरा दुमनो थाखाय अ जेरै जों बाथौखौ दुमनो थाखाय जेरै बेरा होनो थाखाय जोंनो औवा नांगौ जायो आरो हाबाफोराव हाबा गिदिरब्लाबो जोंनो मन्दाप बानायनो जेरै जोंनो औवानि गोनांथि जाथारो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ आरो जेरै जोङो जेरै सरासति होनो जेरै जोंनो औ सरासतिफोराव फुजाफोर जायोब्लाबो जेरै जोंनि स्कुलफोराव कलेजफोराव बेफोराव जायोब्लाबो जोंनो सरासथिफोराव जेरै ओ जेरै जोंनो गेटफोर बानायनो जेरै जोंनो औवानि गोनांथि जायो आरो ना नोंथां जेरै मन्दिरफोर लुनो थाखाय औ नोंथाङाबो हायोबा एसे फोरमायनानै होलां नोंथां जोङो औवाजों मा मा आगजु बानायनो हायो
औ बिदिनो नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जों औवाजोंथ' जेखाइ खबाय बिदिनो बायदि बायदि
औ
बिदिनो खादा बिदिनो बायदि बायदि महर लाहोनो हायो आरोना नोंथां आरो जोंनो औवाया जोंनि थाखाय औवाया जोंनि थाखाय जोबोद नोंथाङा आरोना नोंथां जेरै जों बे औवाजों बानायनाय न'आवनो थागासिनो दं आरोना नोंथां
औ नंगौ थारै नोंथां थारैनो सैथो
बिदिनो गोबां गोबां आगजु बिदिनो दाला सान्द्रि जेखाइ ख बाय बिदिनो दुखि बायदि बायदि हारा ज बानाय
औ नंगौ नोंथां थारैनो आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो औवाखौनो जों मैगंबो जाबावनो हायो ना नंगौ ना नङा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ दैज्लां बोथोरब्ला जेरै औवा गाजा औवा मेवाइफोरा जेरै खिलिनो हममोना गाजाफोरा जेरै जों बेखौबो जानाय जायो आरो ना नोंथां
औ नंगौ नंगौ
खौ जोङो जेरै जोङो आगोल उन्दै समाव जेरै जोङो औवा औवा खाथि माला होननानै बुंनाय जायोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ जेरै औवा खाथि माला जों जेरै जोङो गथ' गोरलैनि गथ' जनम' जायोब्ला जेरै गथ' गोर गोरलैनि नारि हानाय जायोमोन आरो ना नोंथां
औ नंगौ नंगौ
औ नोंथाङाथ' मिथिगौ जानांगौ दानि जुगावथ' जों बांद्रायखौ जों नुनो मोनला आगोलनि जुगाव जोङो नुयोमोन आरो जेरै जोङो खोनाबोनोबो मोनदों आजै आजौनिफ्राय जेरै खाथि मालाजोंनो जेरै जोङो गथ' गोरलैनि नारि हानाय होननानै बुंनाय जायो जोङो औवानि औवाखौनो जोङो बाहायनाय जायो आरोना आरो जोङो गोरलैनिफ्राय जोंनो थैनायालागै औवाफोरखौ नांगौ जायो आरोना जेरै जोङो गामिफोराव सासे मानसि थैब्लाबो जोङो औवाजोंनो खावनाय जायो जेरै जोङो औ जोनोम जानायनिफ्राय जोंनो थैनाया लासे औवाखौ नांगौ जायो आरोना जेरै औवा नङाब्ला जेबो ज जोङो ओ जेरै जोङो उदाय रोङा आरोना जेरै जोङो औवा नङाब्ला जेबो खामानियानो जाया आरो
औ नंगौ नोंथां
आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो बे हाल हेवो नालाय हाल हेवनायाव जेरै जोंङो मोसौफोर हालहेवो बेवहाय नांगोल नांगोल दाननायफोरावबो जेरै जोंनो औवानि गोनांथि जायो जेरै मैनि जांख्ला बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि नांगो आरो ना जोंनो
औ नंगौ नोंथां
फोरजों सो जोङो ओ जेरै फोथारफोरखौ स्लिम स्लिम खालामनो हायो मै होननानै औ आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो ओ लावसां बेफोरावबो जोङो गोबां रोखोमनि औवा औवा बिजौ जेरै बे फोरखौसो होनाय जायो आरो ना नोंथां औवा बिजौ औ पथलसांफोरावबो गासैयावबो जोंनो औवाखौसो नांगौ जायो आरो ना अब्ला नोंथाङा बाहायोब्ला एसे फोरमानानै होलां मा मा जों बाहायनो हायो औवाजों
औ बिदिनो जों औवाजों न'फोरनि सोरगिदिंनि साखाथियाव जेनेबा जोंनि न'खराव बिदिनो बि बारि एबा मैगं बिदिनो मायबा माबा मोनसे मैगं गायनायनि जाहोनाव माने जोङो बेरा होनाय जायो आरो गामि नोंथां।
नंगौ थारैनो।
मोसौ बोरमाखौ रैखा लाखिनो थाखाय बिदिनो बायदि बायदि जोंनि औवाया औवाजों जोङो लेखाबो बानायनो हायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ थारैनो औ लेखाबो बानायनो हायो थारैनो सैथो। नंगौ नोंथां नंगौ थारैनो आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो औवाजों जेरै जोङो बे लामायाव थायोदि कागस फुल होननाय जेरै सुगोनां बेखौबो जोङो बे औवाजोंनो जेंला फेबनानै थिखांना होनाय जायो आरोना
औ नंगौ।
आरो बिफां लाफां जोङो औवाजोंनो औवाजोंनो जेरै जोङो बेर हेबनानै गोबांखौनो होनाय जायो आरो ना औवाजोंनो समायना सावरायनानै जेरै जोङो लामानि गेटफोरबो बानायनो हायो हाबाफोरावबो जेरै जोंङो औवाजोंनो ओ हाबानि गेटफोरखौ बानायनो हायो आरो ना जेरै जोङो मोनसे फांसन जाब्लाबो जोंनो ज खाइ खबाइ खफ्रि होननानैबो बुंनाय जायो खफ्रिखौबो जोङो औवानि बे औवाखौ जोङो सैनानै जेरै जोङो फिसा फिसा जिरना लानानै जों खफ्रिबो हेबनो हायो आर ना जेरै जेरै गामि ओनसोलाव
हेल नोंथां। खोनादों ना नोंथाङा?
औ हेल' नोंथां हेलौ नोंथाङा खोनागासिनोना नोंथां?
औ खोनागासिनो नोंथां।
औ खोनादों ना नोंथाङाबो जेरै जोङो बे हिसान दानायावबो जेरै गनस्रि औ गनस्रिफोरखौबो जोङो जेरै औवाजोंनो बानायनो हायो आर ना नोंथां।
औ नंगौ नों
औ आरो जेरै जोङो बे औ जोंनो मायबा मोनसे जेरै जि लामनो थाखाय ब्लाबो जोंनो दान्दानि गोनांथि जायोना जेरै जों बेखौबो औवानि औवाजोंनो बानायनो हायो आरो जेरै जों आखाइजोंनो दानानै जोङो आखायजोंनो औवाखौ दाननानै जोङो जेरै थिखा लानानै जोङो दाननानै जेरै जोङो बे दान्दाखौबो बानायना होनाय जायो आरो ना ए लामनो थाखाय
औ नंगौ नोंथां।
आरो गोब औ आरो गोबां जों माइ माइहुंफोर लुब्लाबो जेरै जोंनो औवानिनो गोनांथि जायो। मोनसे जनो थाखाय बैसां बानाय अब्लाबो जोङो औवाजोंनो बानायनो हायो आरोना नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां
औ आरो जेरै जोङो ओ औवाजोंनो जों गासै आगजुफोरखौनो बानायनो हायो जेरै जेखाइ खबाइ गोबां रोखोमनि खादा आरो गोबां गोबां जेरै जोङो मैफोरबो बानायनो हायो जेरै जोङो सेंला फेबनानै जेरै जोङो न'फोरखौबो लुनो हायो आरो ना
औ नंगौ नोंथां
औ आरो जेरै जोङो फाखानि न'ब्लाबो जोंनो औवानि गोनांथि जायो नङा होमब्ला नोंथां जेरै जोङो औवाखौ औवाखौ जोङो गान्थे गान्थे दिरुंफोरजों खाना लानानैसो जों फाखां न'फोर खौ लुनाय जायो नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ थारैनो जेरै जोङो न'फोरखौबो गासै जोङो ओ थायला न'ब्लाबो जेरै जों औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो ना नोंथां
औ नंगौ गोदोनि जुगावथ' जों बांसिन औवा खौनो नुयो औवानि न'खौनो नुयोमोन आरोना नोंथां नाथाय दानि जुगाव जों बांसिन पाक्कानि न'खौ नुनो मोनो आरोना नों
फाखानि न'खौ नुनो मोनो थेवब्लाबो ओ गोबाङाबो गोबांजोंनो जों रुजु जाया आरोना गोबाङानो जेरै हानि न' दं आरो नोंथांल'
औ नंगौ
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा बाहाया एसे फोरमायनानै होयो
औ बिदिनो औवाजोंथ' गोबां बायदि बायदि खालामनो हायो बिदिनो न' बां गोबाङावनो जाखियो जोङो
औ अब्ला नोंथां अब्ला नोंथां जोंना समाबो जानोसै नों नोंथांजों रायज्लायना जोबोद गोजोननाय मोनबाय उनाव सावरायफिनगोन नासा थाबाय नोंथांसिम
औ गोजोनथों नोंथां
औ गोजोनथों नोंथां